औ
औ औ नोंथाङाबो आंखौ खोनानो मोनदोंना अ अ
ओ गिबियावनो सानजौफुनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम
अह गोजोननाय थाबाय
औ
थ' आं गिबियावनो ओ नोंथांनिसिम मोनसे माने जोंनि उम जोंनि बर'
अह
ओ बर'फोरनि जोंनि बा गुबै जानाय औ बेनि बागै
औ
मोनफा मोननै माने ओ माखासे ओंख्रिफोर जाय बर'फोरनि गावनि आंगो बेखौ नोंथांनिसिम सोंनो सानबाय माने गिबियावनो ओ नोंथाङा अनला खारै मोनजाफेरबाय जानांगौ ना अ नोंथां थाङा बे अनला खारिखौ ओ मालाबाफोर माने गावनि आंगो न'आव संफेरबाय नामा?
औ। अनलाखो अनला ओंख्रि बुङोब्लाथ' बेयो बर'फोरनि मोनसे ओ आंगोनिबो आंगो मोनसे जानाय आदार बेखौ जोङो ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो। बे अनला खारैखौ जोङो ओ जोंनि न'आव ओ जोंनि न'आवबो खालामनानै बानायनानै बा संनानै जानाय जायो।
ओ नोंथाङा बे अनला खारैनि माने माखासे ओ जिराद माने मा मा जिरादखौ अनदला खारै संनायाव बाहायो बे खौ बुंफोरना होनो हागोन नामा एसे
अ हागोन। ओ अनला ओंख्रै ओ संनायाव जे मा-मा मुवा बे सारनांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो अनला ओंख्रिनि थाखाय जोङो अन गुन्दै लाग्रोनांगौ जायो अन गुन दैयाव अन गुन्दैखौ जोङो जोंनि माइरं माइनिफ्राय दिहुननाय जे माइरं बेखौ जोङो ओ दैयाव सोमनानै गुरै खालामनानै बेखौ उवाल एबा गाहेना ओ उवाल एबा ओ दिंखियाव देनानै ओ आरो बेजों लोगोसे जोंनि दा गोनोखोआरि ओ खान्थिजों दिहुनजानाय मिक्सार ग्राइन्डार बेफोराव जोङो देनानै लानो हायो आरो बे गुन्दैखौनो जोङो अन गुन्दै होननानै बुंनाय जायो। बे जोंनि अनला ओंख्रिनि थाखाय जोबोर गोनांथार बेजों लोगोसे जोङो उम औ फालौ दै नांगौ। ओ बेनिफ्राय जोङो बे अनला ओंख्रिखौ जोङो संनायाव थावसिनै खालामनो थाखाय बेनि थावनायखौ बांसिन खालामनो थाखाय जोङो बेवहाय ओम बायदि रो खोमनि मैगं जेरै औवा मेवाइ सेेफालि बिबार ओ बेफोरखौ होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे ना दाउ बेदर अमा बेफोरखौ होनानै जोङो बेनि थावनाय खौ बांसिनै खालामनाय जायो।
औ-औ।
नोंथाङा
होआनो खोमालै रिजाला
माबाफोर सों ओ माबाफोर सोंथि दं नामा आंनि
औ जानाय लों ओम नोंथां-नोंथाङाबो जोंनि बर' हारि ओ बर'फोरनि गुबै जाग्रा माबा मोनसे आदारखौ साबसिन ओ मोननाय ओ दं नामा?
औ-औ-औ दङ आङो जोंनि बर'नि गुबै माने ओ नारजि-नारजि आरो अमा बेखौ जोबोद माने मोजां मोनो बेखौ आङो गेजेर-गेजेर जाबाय थानायानो जायो।
औ होमबा नोंथाङा बेखौ माबोरै बानायो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा?
आं माने बांद्राय आंनाव बिनि गियान गैयाबाबो आं नोंथांनिसिम एसे बुंफोरनोसै आरो ना आं जेखिनि न'नि न'आव आइमोननि आबमोननि संनायखौ नुनो नुयो बेखिनिखौ।
औ।
ओ गिबियावनो नारजि ओंख्रि संनायाव ओ मेइन इनग्रेडियेन्टआ जाबाय फाथो ओ जायखौ जोङो ओरैनो गोथाङाव ओरैनो फाजा संनानैबो जायो। ओ बे फाथो बिलाइखौनो जोङो गिबियाव फोरानग्रोनानै लाग्रोनाय जायो।
औ।
बेनि उनाव जेब्ला जों बेयो नारजि ओंख्रि स संनायनि माबायाव फैयो होमबा जों बेखौ माने संनायनि हरसे सिगां एबा हर अ संनायनि से घन्टा एबा नै घन्टा सिगां सोमनानै दोनग्रोयो। बेनि उनाव जोङो जा ओ नारजिजों अमा, अमा बेदरखौ जोङो गिबियाव अमाखौ मानसिफोरा सोरबा सोरबा गोरान होयो आरो सोरबा सोरबा गोथाङैबो होयो।
अ।
ओ आङो गोथांखौ मोजां मोनो आरो ना माने गोथाङाव एसे टेस्टआ साबसिन जायो बायदि मोनो आं, माने
थ' नारजि सो
ओ गोनोखोआरि जुगनि कुकार जायखौ कुकार बुङो, बेयाव फुदुंग्रोनानै गोदौहोनानै माने गुरै खालामनानै लाग्रोयो।
औ।
आं जेरै नुयो जोंनि बिमामोन आब'मोना सङो बिसोरो गिबियावनो ओ सोमखांनानै माने ओ बिसोरो
जाय अमा बेदर दं बेखौ एवग्रोनानै एवखानायनि‌ उनाव बेयाव बै नारजि सोमना लानायखौ बेखौ होनानै दै होनानै माने ओ गलि होयो आरोना।
ओ।
आमफ्राय बेनिफ्रायनो बिसोर मोननैखौ गोदौहोनानै माने एसे जहोनानै बेनो आरोना। आङो जिखिनिखौ बुंबाय आरो आं बांद्राय गियान गैयाबाबो।
औ। बेनिफ्राय ओ नोंथाङा माबा सोंनो दं नामा?
अ नोंथांनि बे ओ बर'फोरनि गुबै जानायाव नोंथाङा मा जानाय आदारखौ साबसिन मोनो?
उम। ओ नो नो आं दहाय गिबियावनो होनखाबाय जे बेयो अनला ओंख्रै। आं अनला ओंख्रै नि बागैनो एसे बुंबावनो सानदों। औ अनला ओंख्रिखौ जोङो जोंनि जानाय ओंख्रिनि अनगायैबो जों बर'फोरा गुबैयै बेखौ मोनसे नेमखान्थि बायदिबो बाहायनाय जायो जेरै जों बेखौ बर'फोरनि हाबायाव जोङो बेखौ हाथा खुरनायाव बेखौ ओ गुबैयै नांथारगौ जायो माने मोनसे हाबायाव अनलानि हाथा खुरनाया जोंनि थाखाय गोनांथार बेयो बर'फोरनि मोनसे नेमखान्थि ओम बेखौ जोङो बेफोरबायदियैनो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ बा आजै आजौनि समनिफ्रायनो जोङो हाथा अनलाजों हाथाव खुरनाय नेमखौ जोङो दिनैसिमबो ओ बे नेमखौबो फालि फालिबोगासिनो दङ', औ। बेजों लोगोसे जोङो बेखौ जोंनि हाबा हुखाफोराव बा जोंनि माबाफोर ओ मिथिं दावथिंफोर जायोब्ला बा जोंनि समाजनि माबाफोर बेफोरबायदिनो जथुमनाय मेलफोर जायोब्ला जों बेवहाय बे ओंख्रिखौ संनानै जों जयै जालायनो हायो। बेयो जोंनि ओंख्रि थैजों लोगोसे बेयो जोंनि बर' हारिखौ मोनसे ओ सिनायथि थिबो होनो हायो जे जोंनि बर' हारियावबो बेफोरबायदि गुबै जानाय आदार दं होननानै एबा अनला ओंख्रिखौ ओ अनला ओंख्रियाथ' गुबैयै-गुबैयै जोंनि ओ न'आव मोननाय जे जोंनि ओ मुवाफोरजोंनो बानाय जायो बेनिखायनो बियो जो जोबोर देहानि थाखाय गोग्गोबो बेनिफ्राय जेबो फिनजाथाइ जाया ओ बियो जोंनि ओ जोबोर मोजां मोनसे ओ गोबां थावनाय गोनां मिलौ हाबनाय मोनसे ओंख्रि।
औ औ जेबो रासायनारि मुवा बाहायजानाय जाया आरो।
बाहायजानाय जाया बेनिखायनो बियो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां औ।
मिथिंगानिफ्राय मोननाय जि-जिरादफोरजों
औ बिदिनो होन जायो।
ओ बेनि सायाव आं दहाय नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनाय माने नार्जि ओं ख्रिखौबो आङो
बे मिथिनाय हिसाबै माने जोंनि बर' समाजाव जेब्ला सासे मानसिया जिउ गोमायो
औ औ
जिउ गोमानायनि उनाव बे मानसिनि बिदाय होनाय समाव गामिनि रायजो राजा फोरनो जेब्ला जाहोनायनि ओ माने जाहोनाय लोंहोनाय सम फैयो अब्ला बेयाव नारजि ओंख्रिखौ बाहायो।
औ
बायदि मोनदों आरो आङो।
औ औ नंगौ बे-बे मानसि ओ थैनाय बा रुंसारि जानायाव जे मानसि जों थो गोथै मानसिखौ जोङो बिदाय होयोब्ला ओ बिदाय होनायाव जोङो बे नारजिखौ अर नारोबा नारजि ओंख्रि संनानै बेखौ जानानै जोङो बेखौ बिदाय होयो होननानै बे नेमाव जोंनि ओनसोलावबो गोदोनिफ्रायनो दिनैसिमबो सोलिबोगासिनो दङ। उम
जोंनि जोंनि नै जोंनि ओनसोलावबो बेयो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो आरो। खिन ओ नाथाय आं जेब्ला गुबुन गुबुन जायगायाव थाङो
औ
अब्ला आङो माने जोंनि बर' सम माने गुबुन बर' समाजाव आङो ओ बबेबा बबेबा गुबुन बर' समाजा नुनो मोना आरोना बेखौ बे नेमखान्थिखौ। माने गुबुन गुबुन आं गुबुन गुबुन बर' समाजाव
औ औ होनबा बे नारजि ओंख्रिखौ जोंनि बर'फोराल' जायो ना हारिफोराबो जायो होननानै नोंथाङा मिथिगौ?
आंनि ओ आंनि मोनदांथि हिसाबै माने ओम आंनि आं जेखिनि मिथिगौ उम
बियो गुबै बर'फोरजोंल' जाजानाय जायो।
औ औ
हयथ' ओ माने दा उम गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो मिथिबाय जानो हागौ जोंनि नारजि ओंख्रिखौ आङो जेब्ला ओ ओम जेब्ला ओंखाम जाग्रा उम ओ ओ हटेल आरियाव माने मालाबा जानाय लोंनाय जायो बे समाव आङो नुयो आरो ना मालाय मालाय हारिफोरनि सुबुंफोरखौबो जानाय नारजि
अ अ
आरो नोंथाङा बुंनाय अनलाखौबो
अ दे होमबा जोंना समा जाबाय।
औ
ओ
बेखिनियावनो फोजोबनोसै होमबा अ अ गोजोननाय थाबाय।
दे